हेल' औ खोनादों नोंथाङ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा फोरमायजानो हागोन नोंथाङा मानि थाखाय फन खालामनाय जादों।
औ आङो। मैहुर खालामनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों।
औ दे नोंथाङा जागायजेननो हासिगोन।
जोङो।
ब्ला। हाग्रा ओनसोलाव मैहुर खालामनो थांनानै बायदिसिना जिब जुनार बुथ थारनानै लाबोनायखौनो गुबैयै मैहुर खालामनाय होननानै बुंनो नागिरो। दायो। मैहुरखौ माबादिहाय खालामो? दा बेनि सायाव एसे बुंग्रोना लानोस तिगांदों।
औ दे।
दायो जोङो गोबां रोखोमनि जिब जुनार थायो। हाग्रा बंग्रायाहाय दा बैफोरखौ मैहुर । खालामनो थांनायाव गोबां रोखोमनि जोंनो आगजुनि गोनां
औ नंगौ।
दायो बेयो जिब लाना जिब आलदा आलदा रो नि जों मोननो थाङो दा जों मोसा मोसाफोर खौ मैहुर खालामनो थांबा मैफोरखौ मैहुर खालामनो थांबा जोङो माखासे ओ जेनि गोनांथि जायो। गुवार गुवार जे दा बेबादिनो जोङो। हो माखासे जेखौ बेबादिनो सोंथेनानै फारसेथिंजायनिफ्राय होग्लुंना लाबोनानै बेबादि दिहाय जोङो जोङो। मैहुर खालामनो हायो आरो।
औ नंगौ।
नोंथाङा ओरैनो मैहुर खालामो होनबा माबाफोर। मिथियो नामा?
औ जोङो मैहुर खालामनाय होनना बुङोब्ला जोङो जिब जुनार हाग्रा बंग्रायाव थांनानै मैहुर खालामनायखौल' बुजिया जोङो बे ना गुरनाय बर' आयजोफोरा ना गुरनाय बर' हुआफोरा ना सारनाय बेफोरबो मैहुर आवनो गोलैयो आरो ना गुरनाय ना हमनाय बेफोरनो मैहुरावबो गोलैयो बरफोराथ मैहुर खालामनाय बा बे ना हमनाय ना गुरनायाव औवानि गोबां बेसाद बाहायबोदों बेफोर जाबाय जेखाइ खबायाइ जे जेखौ खुन्दुंजों बानायनाय जायो नों सेन बेफोर औवाजों बानायनाय बेफोर नङाबा ना हमनाया जाखाथारा आरो हाग्रानि जिब जुनार मैहुर खालामनायावबो औवाखौ नांथारगौ जायो बोरला थिर बानायनो जं बानायनो बायदिसिना आ आरो बेनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन?
औ जोङो गोदो गोदायहाय सुबुं माहारिया जोनोम मोननायनिफ्राय मैहुर खालामनानैनो जाबोदोंमोन गावबा गावनि जिउखौ सुंथाबोदोंमोन दा बेबायदिनो बेयो मोनसे समावहाय ओ सोलायनाय लाबोदों जेब्ला सुबुं माहारिनि साननाय हनाया
औ औ
बांनायनिख्रुइ सायाव बांगासिनो दङ दा बैजों लोगोसे मैहुर खालामनायनि जाबादि आदब खायदा बैफोरो एसे नेवसि जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जिउआ बयनिबो थाखाय एखे दा बैखौ बेसेन होनानै मानसि माहारिया जिहेथु बयनिख्रुइ जौसिन जिब दा बे हिसाबै जोङो मैहुर खालामनाय आदबखौ खमायबोनायखौ नुनो मोनदों दाबो जायगा लाना जायगा दङ गैद्राया नङा दा बियो ओ गा गोग्लैसोनाय हारिफोरनि गेजेराव बांसिन होननानै बुङोब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा
औ नंगौ
बे बेलायावहाय जोङो मैहुर खालामनाय जाग्रा सुबुं माहारि होन्नानै
जों गावखौ दोनबाय थाया लाबसिनो माबा मोनसे जोंङो गोजौ फारसे सान्नाय हनायखौ बां होन्नानै सोलायनाय लाबोनो हागोन नामा गुबुन जिबफोरनि सायावबो जोङो बेसेन होनानै जों आवगायबोनो हा गोन नामा बेखौ एसे साननायनि सम सम जाबायना आं
उम नंगौ नोंथां। आरो बेनि बागै बर'फोरा नोंथांनि मथेब्ला माने बर'फोराथ' ना गुरनो थांनायलाय बेबायाददि ना गुरनानैबो जिउ खुंनो हायो बा रांखावरि आरजिनो हाय हायो होना नोंथाङा सानो नामा?
बेबादिथ' थोंजों सोंथिनि फिननाय नागिरनानै ओ मोन्नो थाङोबाबो
औ
थाङा बादिहाय मानो होनोब्ला ना गुरनानै हाय जोङो गावारि जिउखौ ओ रैखाथि होनो गोदोहाय हासिनोमोन। खिन्थु नैबे समावहाय जोङो ओ एसे गोब्राब जानानै फैदों। मानो होनोब्ला ओ गोबां जायगायावनो गोदोनि बादिहाय ना मोन्नो थांलिया सुबुं अनजिमाया बांबोनाय लोगो लोगो दा बेजोंहाय जोंहा बेबादि मोनसे ओ सोलिनाय नेमखान्थिखौ जोङो एसे सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नंगौ।
आरो जोङो मैहुर होन्ना बुङोब्ला बेल' नङा जोङो गोबां रोखोमनि जोङो मि जिब जुनार जोङो मैहुर खालामनायनि आदब दंबावो जेरैहाय जोङो सेसाफोरखौनो जा
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? सेसाफोरखौ माबादि मैहुर खालामो माबादि आदबफोर बाहायो?
औ सेसानि सोमोन्दै ओ माबादि खालामो होनबा आंनावबो एसेबां मानि ओ गियान गैया थेवबो आं आं मिथिनाय जा एसे मिथिगौ आं बेखौ फोरमायनो आवगायदों सेेसाखो जों सेसाखो माबादिहाय मैहुर खालामो होनबा जोङो ओ बेखौ बोरसि दिरुंजोंनो बानायो मोनसे बेखौ दौलें बानायनानै जोङो सायो। हाग्रायावहाय जाय जायगायाव जोङो जोङो बाथ थ्रायाव दङ सेसाया थैयो आगानाव मानसिया थैयो खुगायाव होननाय बायदि दा बेबादिहाय सेसाया थारैनो ओ आगानावनो थैमारो। मानो होनबा जेरावहाय मानसि माहारिया सेसानि आगान नुयो बै जायगायावसो जोङो बै दौलेंखौ
औ
जायगा जायगा सानानै दोनो जाहाथे गोरलैयै जोङो बेखौ
औ
बानस'नानै बै दौलेङाव नांनानै थायो बेनो मोनसे सेसानि मैहुर सानाय सिस्टेम।
औ आरो बेनि अनगायै गुबुन जिब जुनारखौबो माबायदि औ औ बादालिखौबो औ औ
नोंथाङाथ मोनथिगौ जानांगौ बादालि सानायनि सोमोन्दै
अ आं एसेबां मिथिया मानो होनब्ला दानाथ बादालिखौ नुलाखौनो बुंजायो जों उन्दै उन्दै समाव नुयोमोन नाथाय बेफोरबायदि बादालिखौ माबायदि सायो ओरैनो मिथिगौ जेखौ सोंनानै दोनो होननानै नाथाय माबादि सोङो बेनि जेआ माबायदि महरनि जायो बेफोरनि सोमोन्दै आं मिथियाखौनो बुंजायो मानोना नुफेराखै आङो। नोंथाङा मिथिगौबा फोरमायजागोन।
औ आं एसे एनै मिथिगौ बादालिखौ जोङो गोजौआवहाय बादालिफोरा जेब्ला गावनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय
औ
दंफां लाइफांफोराव जेरावहाय फिथाइ सामथाइ थायो गुबैयै बिसोर जाग्रा आ दार दा बैयावहाय जेब्ला बाफैयो। बिसोर गुबैयै हर समावनो आदार नागिरथिङो नालाय।
औ नंगौ।
दा बै समाव जोङो।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
बादालिफोरखौ बै नेटजों थामहिनबा जेखौनो होननांगोन।
औ।
जेजोंनो जोङो साथेनानै बिसोरखौ फोनांनाय जायो आरो माने
औ।
बेबादिनो जोङो मैहुर खालामनोहायो।
औ नंगौ आथिखालावबो खायसे खायसे ओनसोलाव गथ'फोरखौ लबर लानानै दाउ गावथिंनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनि ओनसोलावथ' बेबादि गैया ओ।। जोबोर खमायलांबाय बेबायदि बेबायदि मैहुर खालामनाय माने गारबोनायनि थाखाय माबाफोर मुलाम्फा जादों होनना नोंथाङा सानो नामा।
नोंथाङा बुंफिननो हागोन नामा।
माने बे दानियाथ' मैहुर खालामनायखौ जों गोबां खम नुबोयो बेबायदि गैलाखौनो बुंजायो हाग्रा बंग्रा बेबायदि मैनि जुनारफोरखौ मैहुर खालामनायखौ।
औ।
सुयो नाफोरखौ दाबो बर' आइजोफोरा गुरो बर' हौवाफोरा सेनजों ना सायो। बेबायदि। आं बुंनो सानदों जे मैहुर खालामनायाथ' दा गैलिया बेयाव जोंनि मुलाम्फा जादों नङा हबा। खहा जादों बेखौ नों। नोंथांडा एसे फोरमायनो हागोन।
ब' बेयो बेयो मुलाम्फा आरो खहानि बेलायाव सावरायनांगौबा बेयो मोनसे गुवार मोनसे आयदा जागोन। ओ थेवबो आं । गुसुङैनो बुंफोरनो सानदों बे गासैनिबो थांना थानायनि राहा लामाया आलादा आलदा। दा बे हिसाबै ओ खायसे सुबुं ओरैबायदि सुबुं थायो नाहा मैया थाङाब्लानो बिसोरनि ओंखामा सफैया थिग बेबादिनो बेफोरखौ हानाय माने आंनि बादिब्ला बेफोरखौ हानाय माने नेवसिगारनानै गुबुन मोनसे आदब खायदाजों खामानि नागिरनानै जों गावनि जिउखौ सुंलाङोबा साबसिन जायो होन्ना आं सानो आरो‌
उम नंगौ आथिखााल मुवा बे बेसादनि दामाबो गोबां बांबोबाय नालाय जायनि थाखाय खायसे खायसे न'खरफोरा आ ना बेदर बायनानै जानो एसे गोब्राब जायो आरो बेफोरबायदि न'खरा नाफोरखौ हमनानै जाजायो। जेराव ह औ जों सम सेन सायोबा जोङो मोनायाव सायो आरो फुङाव नायहोयो बेयाव आरो समनिबो जेबो नांगौ जाया मानो होनोब्ला हराव जों उन्दुनासो थायो नालाय बेयाव दंग'फोराव नाफोरखौ साहैबा बिनि उननि साननि बे खाजाया ओंखारो आरो नङा होमबा नोथां।
औ नोंथां। जोबोर मोजां नांबाय नों थांजों रायज्लायनानै मैहुर खालामनायनि सायाव माबादिहाय जोङो ओ मुलाम्फा जादोंबा मुलाम्फा जायाखै मा मोजां जादों बा मोजां जायाखै बा जागोन बेफोरखौ जों सावरायनानै
औ दे नोंथां औ दे दे जागोन दे।